खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा
आङोथ' जेबो खालामनाय जाथ'वाखै दा जाखांनानै जिरायनानै दंथ'यो आरो
अ नोंथाङा दायो माबाफोर खामानिफोर मावनो थाखाय सुजुदों नामा
खामानिथ' दा जेबो मावनाय जाथ'नाय नंला ओरै नो दंथ'यो दा
थांजों आङो दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन दे मा
होमबा मोनसे टपिकनि सायाव जोङो सावरायलांदोंनि ना मा होनो नोंथां
औ दे सावरायसै दे
बे टपिकआनो जाहैबाय ओ जिब जुनार माने हाग्रानि जिब जुनार एनिमेल्स बेफोरखौ जोङो माबोरै संरैखाथि खालामनांगौ
औ हाग हाग्रानि जिब जुनार ना
औ औ हाग्रानि जिब जुनारखौहाय जेरै मैदेर ओ मोसा मुफुर आरिफोरखौ आरोना औ बिदिनो बायदि बायदि जि जुनार ओ बिदिनो जेब्रा आरिफोरखौ आरोना माबायदि संनाय खा खालामांगौ आरो बिसनि थाखाय माबायदि ओ थाग्रा जायगा नांगौ बिनि बागै आंनो ससे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ दे होनमबालाय जेनेबा हाग्रानि जिब जुनार होनोबा गिबियावनो जोङो हाग्रा थाराव थानाय माने बेनि गिदिरसिन मान ए माबा माबाखौनो लादो आरोना जेनेबा मा होनो मैदेरफोर मोसाफोर बिदिनो मै देर मोसा ओमफ्रायो सि-सिंह'फोर गान्दाफोर ओमफ्रायो बिदिनो मेरला जुनारफोर आरो ना जेरै हाग्रानि अमाफोर मै मै फोर इसोर गासैबो हाग्रायाव नालाय ओ गिबियावहाय माने जिब जुनारफ्रा माने हाग्रानि जिब जुनारफ्रा हाग्रायावनो बांसिन थायो आरोना दा बेफोर खौ माबानो थाखाय जोंहा जोंनिनो माबायाव फरेस्ट माबाफोर दं आरो ना जेनेबा बिसोरखौ हाग्रा हाग ओं नायनो थाखाय हाग्रा संरैखाथि खालामनो थाखाय।
औ औ।
दा बेफोरखौ माने बिसोर माने हाग्रायावनो दा जानानै माने गावजों गाव रिसाइकेल माने गावजों गाव जिब जुनारजों जिब जुनार जालायनानै बिसोर देरो नालाय बेखायनो बिसोरखौ जेनेबा गिबियावहाय जोङो माखौ लानो मोसाखौनो लानोसै आरो ना। मोसायाथ' माने गुबुननि जिउ जानानैसो थांनानै थायो नालाय।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जेनेबा बि मोसायाथ' जेनेबा मैखौ जाबाय जेनेबा मैया हाग्रा जालायबाय बिदि आरो ना बिसोरो हाग्रानि जिब जुनार होनोबा माने गावजों गावो माबानानै जिउ माबालायनानै थांनानै थाग्रा आरो ओमफ्राय बिदिनो मोसायाथ' जेनेबा जिब जुनारफोर जायो नालाय। दाना माबायाव फैदो जेनेबा जेब्रायावनो फै जिराबावनो फैदोलाय जिराबाथ' जेने बा बेयो गिदिर गोजौ नालाय ओमफ्राय बिखौ माने बेथ' मा होनो हाग्रानि जुनारसो जाहैबाय नालाय। बियो मा ने गांसो जानानैसो थांनानै थायो बियो।
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनो जोङो माखौ सावरायगोननो मैदेर मैदेराबोथ' माने हाग्रायाव मोन नाय बिदिनो फिथाइ सामथाइ बेफोरखौसो जानानै थांना थायो नालाय
औ औ।
गिबियावनो थालिरखौनो जायो। थालिर थालिर फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो बे जानो
औ औ
थिग बेबायदिनो आरो ना ओमफ्राय बेफोरखौ माबा माबा मोनथिबावनो लुबैदों? जेनेबा जानायनि मानिथ' बुंबाय आङो।
औ औ नोंथाङाथ' ओ बिसोरो मा मा जायो एनि फ्रा माने जिब जुनार मा मा जायो बिनि बागै नोंथाङा होनखाबाय औ माबायदि थानानै थानो हायो बेखौनो बुंखाबाय नोंथाङा ओ आरो मा जिब जुनारखौ जोङो संरैखाथि खालामनो थाखाय मानो बिसिरनि थाग्रा जायगाखौ सेब लाखिनो थाखाय मानो जोथोनै लाखिनो थाखाय मा बेसफोरखौ नायफिनबायनो मानोे फरेस्ट थायो आरोना।
औ गोनांथि माने मा होन नायजों बेनि थाखाय।
मानो होनोबा बिसोरखौ सेब लाखिनो थाखाय ओ नायनो थाखाय ओ फरेस्टफ्रा माने मानसिया बेखौहाय जोथोन लानो थाखाय गोनांथि आरोना जेबोर गोनां थि जाहाथे बियो ओ जो मान थानाय जायगाजों बियो दाफैथों आरोना। फैयोब्ला बिदिनो ओ बुं माहारि फोरखौ मा? औ खहा खालामा बेफोरबायदि आरो बेजों लोगोसे मा ओ औ बिसिनि थाग्रा फुलिखौ मा मानसिफोरा मा दानस्रांबायनानैहाय मा दंस' खालामजेननो हमबाय आरोना। बेबायदिनो ओ बिसोरखौ मा ओ बिदिनो मोसानिफ्राय बिगुरखौ लानो थाखाय माने बायदिसिना द्रेस खसाब आरिफोर बानायनो थाखाय एबा मैदेरफोरनि फ्राय हाथाइफोरखौ आस्थाम बानायनो थाखाय ओ सुनदाय आरिफोरखौहाय मा नांगौ बुस्थुफोरखौ बेसेन गोसा नालाय बिसोर थुआ मानसिया गावनि नांगौखौहाय मा बुथुमना लानो थाखाय गोबां खहा खालामबाय आरो ना बुथारलांबाय दा बेफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जों मानसिया जिब जुनारखौ बुथार होनाङा आरोना आरो बेजों लोगोसे बिसिनि थाग्रा जायगाखौ जोङो मा बिफां लाइ फां बिसोर थानो थाखायथ' बिसोर हाग्रायाव था औ। थानो थाखायथ' बिसोरनो ओ मोजां हाग्रा गग्रा बिदिनो गिदिर गिदिर बिफां लाइफां नांगौना।
औ गिदिर गिदिर
बिसोरो औ नङाथ' बि सोरो थांनानै थानो थाखाय बिफां लाइफां गैयाब्ला गोब्राब मोनो नोंथाङा। नङाबा बिसोरो गावजों गाव जाज्लायो होनना बेैहाय बिदि ओह मोसा मैफ्रा मैफ्रा जेब्राफ दा जुदि गांसोखौ जुदि मोनाब्ला बिसोर माबोरै थांनानै थागोन जुद जदि बिसोर थैयोबा मोसायाबोथ' बिसोरखौ जानांगोन नालाय अब्ला मोसायाबो थैगोन ना बेखायनो मा बिसोरनो औ जानो थाखाय नांगौफोरखौ मा बुथुमनो थाखाय ओह बिसोरनो बिफां लाइफांफोरखौ नांगौ आरोना जुदि मानसिया बेफोरखौ ओ संरैखाथि खालामाब्ला दंस' खालामोबा माने बिसिनि थायग्रा जायगाुफोरखौहाय मा हाना दंफां लाइफांखौ हानानै बिदिनो ओरै लाबोनानै सियार बायदिसिना टेबोल बिदिनो नाङि फाङि जायगायावहाय गारख्लुंबायनाय बिदिनो हाग्रा बंग्राखौ सावग्लुंना होनाय बिदि खालामोब्ला बिसोरो थांनानै थानो थाखाय गोब्राब मोनगोन आरो नङा होनबा औ औ औ औ आरो बेफोरजों लोगोसे मा हाहो दैयाव मोननाय गलेर आरि नाफोर बिदिनो खासेवफोर बायदि बायदि रोखोम खोमनि आरोना जिउ गोनां दा बिसोरनि थाखाय जुदि मानसिया ओरै बिसिनि थाग्रा जायगाखौ सिफायनानै मा ओह दारिमिन आरि गायसननाय बिदिनो नोगोर सोहोर फसंनाय ओह बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि खालामनाय ओह बिदि खालामलाङोब्ला मा बिसोरनि थाग्रा जायगाखौ जुदि सिफाय औ सिफायो ब्ला बिसोरनो खहा जागोन आरो ना ओह बिदिनो दारिम दारिमिननिफ्राय गबोनाय ओह गेसफोर एबा दै गाज्रिफ्रा गाज्रि थावजों मिलायनायफ्रा ओह दैयाव थाङोब्ला रा बिदिनो गलेर आरि बिजों लोगोसे खासेवआरि नाफोरा थांनानै थानो थाखाय गोबराब मोनगोन नङा होनबा नोंथां जुदि जों मानसियानो ओह बेफोरबायदि खालामोबा ओह बिसोरो थांनानै थानायखो मोरै हागोन बेखायनो जोङो मा रैखाथि खालामनांगौ आरो ना
औ गावनि हादरावनो थानायखाय
औ आङो नोंथांनाव आरोबाव ओह मोनसे गुसुङै माबाफोर ओह मोनसे सोंथि सोंनो सानबावदों आरोना
औ दे सोंदो दे
बि बेफोरनो हाग्रानिफ्राय मोननाय ओह जिब जुनारफोरखौ जेनेबा मोसा लख्रा मो ओह सि मा होननांगौ जाखो इखौ मोख्रा आरि मैदेर ओ बेफोरखौ मा जों मानसिफोरा ओ माबायदि संरैखाथि खालामांगौ एबा जोङो बेफोरनि गेजेरजों माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरखौ दिन्थिफुंनानैहाय ओ बेफोरनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ गिबियाव जेनेबा जोङो मोसा मोख्रा जिराबफोर बेफोरो माने नायनायाव जोबोद समायना नालाय बिसोरो नायनायावथ' जोबोद समायना बेनि थाखाय नो जोंङो बिसोरखौ नायनो थाखाय हाग्रामा ओनसोलावहाय माने जोङो माबानि फरेस्टारफोरनि गेजेरजों नायनो मोनगोन नायनो हागोन आरो ना मानो होनबा जोंहा फरेस्टारफोरा माने हाग्रा बिफाना बिसोर खौ माने संरैखा खालामनानै दोनो आरो ना। ओम बिसोरखौ नायनो थाखाय बिसोरनि जानाय थानाय बिसोरनि आखु बिदिखौ नायो थाखाय जोंहा संरिखा बिफान माबा दंखायो। बिनिखायनो बिसोरो संरिखा बि बिफाना माने जेनेबा गुबुन माबानिफ्राय नायनो थाखाय बिसोरखौ थाङो आरो थांनायाव माने बिसोरहा माबा दंखायो नालाय जेनेबा मा होनो बेखौ बिफान नायनो थाखाय जुफोर जेनेबा ब गारिफोर जेनेबा हाग्रा हाग्रामा माबा ओनसोलावथ' गारिफोरजोंसो नायनांगोन नालाय गिनांगौ जायो माने बिसोरबो बिसोरसो बिसोर जुनारसो नालाय। बिसोरखौ संरैखा औ। जेनेबा ओं बिसोरखौ जेबो माबा खालाम एटेक खालामनो हायो गारिफोर बेफोरखौ लानानै नायो आरो ना माने बिसोरनि जेनेबा मोसानि जानाया माबाय यदि मैसानि आखुआ माबायदि बिनि थानाया मा माबायदि बिनि बिदिनो खाालार फोर माबायदि बेखौ नायनो थाखाय माने गारि दं आरो जेरै मोख्राफोराबो मोख्रा मोख बे माने माबायदि रोखोमनि माबायदि थायो माबायदि जायो बिखौ नायनो थाखाय माने गारिफोर दंखायो आरोना बिनिफ्राय जोंहा मा होनो मैदेफोर मैदे- मैदेफोर जिराफोर बिदि बायदिखौ माने बै जोंहा मा होनो जोंहा हाग्रा हाग्रा संरिखा बिबफान दं आरो दा बे हाग्रा संरैखा बिफाना माने ओ बिसोरनि माने बिसोरखौ नायनो थाखाय बिस्राबो माने ओ नम मुफा जायो आरो ना जेनेबा बिसोर नायगोन नालाय बेनि थाखाय बिस्राबो मुलाम्फा लेरो औ ओमफ्राय माबा मिथिबावनो लुबैदों?
आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा जिब जुनारखौ न'खराव फिसिफैनो हागोन ना हाया बिनि बागै खिन्थानो खिथानो हागोन नामा?
औ माने ओ गिबियाव नो माने बिसोरनि जिब जुनार हाग्रानि जिब जुनारफोर होनोब्ला माने जेरै मोसाफोर नि फिसाफोरखौ आरो ना माने गोरलै समावनो माने बिमा बिमाजों मालाबा समाव माबा जायो नालाय बेफोरखौ लानानै मालाबा समाव फिसिफैनो हायो आरो बे हाग्रा संरखा बिफाननि सुबुंफ्रानो बेखौ हरो आरोना जेरै ओ मोख्रानि फिसाफोर बेखौ माने फिफैनो हायो आरोना जिराबनि फिसाफोर मैदेर मैदेर फिसाफोर माने गोरलै समावनो बेखौ लाबोनानै माने फिफैनो हायो आरो ना औ
ओ होनोमबा नोंथाङा समाव बेजाराव जों नोंथांनिफ्राय ओ बिदिनो मोजां मोजां बाथ्रा मिथियैफोरखौ खोनानो मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरोना
बा गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो